औ नोंथां, हेलौ
औ नोंथां, खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों।
औ औ, ओ गोजोन हर समनि गोजोन हामलायनायखौ आं गिबि गिबियावनो नोंथांनो बावहरग्रोबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो आङो गोजोन मोनाबिलि एबा हर समनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ औ, ओ जानो हागौ नोंथांनि देहाया दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दङ' नोंथां।
औ दङ' नों ओं दङ'।
आरो नोंथाङा हरनि खाजाखो जाखांबाय?
औ औ। नै दा बावैसो आं जाखांबाय नोंथां।
औ औ, ओ आं दा नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायलायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादों आरो । ओ नोंथाङा ओ दसे सम होननानै आंजों ओ‌ सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां आङो जेब्लायबो नोंथाङा मोनथिनो लुबैनाय नोंथांनि सोंलुनि फिननायखौ जेब्लायबो आङो हानायखिनिखौ होनो थाखाय आं नाजागोन नोंथां।
औ नोंथाङा साबायखर थाबाय। ओ दा जों सावरायनो लानाय जा बाथ्राया जाबाय जोंहा दा ओ सरासनस्रा दिनैनि दिनाव जा सोलिबाय थानाय जा गारि मथर बे गारि मथर ओंखारनायनिफ्राय जोंहा मा मोनसे से मुलाम्फा बा माबा मोनसे खहा जानायखौ जोङो जों दिनै नुदों आरो। ओ बेनि सायाव नोंथाङा। ओ जा हायो एसे फोरमायनो हागोना नोंथां।
औ-औ हागोन नोंथां औ। हानायखिनिखौ आङो नोंथांनो फिननाय होनो एबा फोरमायनो जेब्लायबो नाजानो।
औ-औ नोंथां साबायखर थाबाय औ-औ।
दोनैनि जुगाव।
औ।
एबा नैबे दावगालु जुगाव। गारि मथ। थरजों जोंहा माबायदि मुलाम्फा एबा माबायदि जोंहा गोरलै राहा जादों एब। बा बेनि उल्थायै जों। जोंहा मा। खहा जादों।
औ-औ।
बैफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो लादों। जे। गोदोनि समाव जोंहा हान्था मेला राहा होनोब्ला। बेबायदिनो गोबां ख। खम गारि मथर नुयोमोन। नाथाय दिनैनि जुगाव जो । आ गारि मथर बेबायदिनो गोबां। ओंखारबाय। आरो माखासे मानि बिदियैनो जोंहा जोबोर समायना-समायना नुथाव बिदि गारि मथरबो ओंखारबाय।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो माखासे बेसेन गोसा गारि मथरबो ओंखारबाय।
औ औ
माखासेमानि सुबुंफोरा जायफोरा बेसेन गोसा गारिखौ जोंहा बायनो हाया
औ नोंथां
थावै बेफोरो खम दामिनिबो जोंहा खम बेसेनिबो गारिफोर जोंहा दिनैनि समाव मेरला ओंखारबाय आरो नों
औ नुनो मोनसै नोंथां औ।
दा गारि मथर होनोब्ला गिबियावनो जोंनो मा नांगौ ओ थाव नांगौ आरोख खि बेखौ सालायनो थाखाय औ। जोंहा पेट्रल डिजेल बायदिसिना जोंहा थाव नांगौ। बेनि अनगायैबो दिनै औ नोंथां बेनि अन दायोबो जों हा दिनैनि जुगाव जेबसिम जोंहा डेभेलप जालांगासिनो दङ जोंहा थाङै थाङै बे पेट्रल बेबायदिनो डिजेलफोरा जिहेथु जोंहा खम जालांनो हमदों बेखायनो जोंहा मोब्लिबनि गारि मथरफोरबो जों दिहुन्नो हमदों दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय जोंहा गारि मटरजों मा मुलाम्फा जादों मुलाम्फानि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जेब्ला जोंहा सम मथे सहैनो गोनां जायो अब्ला जों गारि मथरनि हेफाजाबाव जोङो बै सम मथे जोंहा दायो बै दाबसे जायगायाव मोनहैनो हायो आरो। जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जेब्ला मोनहैनो गोनां जायो अब्ला जोंहा गोरलै राहाया ओंखारबाय आरो औ बे गारि मथरावहाय जोंहा जनो थाखायबो जोंहा सुबिदा दङ जोंहा उन्दुनो थाखायबो जोङो बेखौ सुबिदा खालामनानै लानो हायो औ बेबायदिनो बेफोर गारि एबा कारफोराव जोंहा माखासे खिरखि दङ। जोंहा साखाबो दङ बेबायदिनो जोङो गारि मथरफोरखौ नुयो आरो दा खहा होननानै बुङोब्ला मा मा खहा जादों होनोब्ला गारि मथरावहाय जोङो सा सालायनो थाखाय मा बाहायो होनना बुंदों जे जों हा माखासे पेट्रल बेबाय दिनो डिजेल बाहायो नङा होमबा नोंथां बे पेट्रल डिजेलफोरखौथ' जोङो जोंनि हा सिंनिफ्राय खनि मुवाफोरनिफ्राय सोदांनानैसो दिहुननाय जायो नङा होमबा?
नोंथां नोंगौ।
मोनसे समाव जोबस्रांलांगोन ना अब्ला बैफोरो खहा जालांगासिनो दं आरो जोबस्रांनो हमलांदों। लोगोसेनो बै गारि मटर सालायनायाव बै पेट्रल डिजेल बाहायनायाव जोंहा माखासे जिहेथु मा होनना बुंगोन बेखौ ऐ थुङा होननानै बुङो जायखौ जोङो।
जायनिखाय जोंहा ओंखारनाय उखुन्दै औ औ नंगौ नोंथां ओंखारदो
खौ खहा खालामो दा नोंथाङो बेनि सोमोन्दै जेब्ला बे सोमोन ओ आयदानि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो नोंथांनि गोसोआव मा सानखांनाय फैदों बेनि बागै नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां ओ मानो हाया जानो ओ दा नोंथाङा बे गारि मथ'र सालायनाय बा गारि मथर ओंखारनाय आ जोंहा मा खहा बा मा मुलाम्फा बिनि सायाव थाङा ओ दा जि सिखिनि हायो जोबोर मोजां मोजां खोथा बुंलांदों नोंथां।
औ औ थारैनो।
औ दा आंबो बेयावहायनो जा एसे हायो आंबो एसे फोरमायनो सानदों दों आरो दा बे गारि मथर ओंखारनायाव जोंहा गारि मा माखौ जों गारि बा हान्था मेला होनना बुङो
औ
जोंहा बेनिफ्राय जोंहा मा मुलाम्फा आरो जोंहा मा खहा जादों बिनि सायावनो आङो जा एसे हायो
औ
औ आं एसे बुंनो सानदों आरो
औ औ नोंथां।
दा जोंहा ओ गिबियावनो ओ हान्था मेला
औ
ओ खालामनो थाखाय जोंहा मा ओ बै गारि मथर ओंखारनायनिफ्राय जोंहा मा जों ब'बबा मोनसे थांनो गोनां बा माबा मोनसे खामानि मावनो गोनां बे माने बे गारि मथर ओंखारनाय जोंहा समनिफ्राय जोंहा एसे मा जादों जोंहा सुबिदा जाद दों आरो। जेराव नोङो नांगौ स समाव जोङो ओ खायसे जिराद जोंनो नांगौ समाव जोङो हरखाब थांनानै जो हरखाब लाबोनो जों हायो। बा सोरनोबा माबा मोनसे जिराद नांगौ जों बेखौ जोङो हरखाब थानानै जोङो मा बे गारि मथरनि जोहै जोङो हरखाब जोङो दैथायनो हायो आरो।
औ नंगौ।
औ औ दा ओ बेफोरबायदिनो जोंहा मुलाम्फा जादों आरो बेफोराव ओ जेरै जोंहा गोदो गारि मथर गैयामोन जों हां लामा हान्थि थियाव जोंहा मा जोबोर सम नांगौ जादोंमोन आरो।
औ औ
दाबसे जायगायाव थांनो थांनोब्ला नों गोबां जायगानो थाबायना थांनो गोनां जायोमोन। जेब्ला जोंहा गारि मट थर ओंखाराखैमोन।
औ
ओ जोङो बैखौ नुहुरदोंमोन। ओ एसे जोङो दिनैहाय मा जाखो जोंहा गारि मथर ओंखारनाय लोगो लोगोनो जोंहा बै सुबिदाखौ जों मोन दों आरो। बेखौ जोङो मुलाम्फा हिसाबै जोङो सानना लानो हायो आरो।
औ थारैनो थारैनो।
दा जोंहा खहानि बेलायाव जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां खहा दं जोंहा गारि मटर सलायनायाव लोगोसेनो गोबां मा जों ओ मुलाम्फाबो दं। माबा मोनसे ओ जोंनो जुदि मुलाम्फा गोनां जिरादखौ जों मोनोब्ला जों बेवहाय जोङो खहाबो नुखागोन नङा होमबा दा खहानि बेलायावनो जों दा नुनो मोनो दा नोंथाङा जि दा बयसो बुंलांबाय जोंहा बे गारिखौ जों सालायनो थाखाय जोंहा मा खायसे सालायनो थाखाय जोंहा थाव डिजेल पेट्रल आरो बायदिसिना जोंनो नांगौ जायो नङा होमबा
खौ जोङो मानिफ्राय मोनो होमबा जोंनि जा खनि मुवा जों जायखौ जों हा सिंनिफ्राय दिहुनो बेै जोंहा जेब्ला जों बांद्राय गारिखौ सलायगोन जोंहा थाव पेट्रल डिजेल आरिया जोंहा मा बांद्राय साव जागोन अब्ला जोङो बांद्राय सावोब्ला जोंहा बैफोर खनि मुवाफोरखौ जोङो मा गिबियावनो जोङो गोमालांगोन होननानै जों सानो आरो मानो होनोब्ला बैथ ओ सानफ्रोमबो बा सान ओ मा बियो ओ बे सानफ्रोमबो बियो बारायबाय थानाय मोनसे जिराद नङा आरो
औ नंगौ नंगौ
खनि मुवाखौ मोननो थाखाय जोंहा मा बेसेबांबा बोसोर बोसोर बोसोरनि उनावसो जोङो बै जा जोंहा खनि मुवा जायखौ जों बेसेन गोसा होननानै जोङो मोनथियो आरो जों बेखौ मोनो औ बे बुस्थुआ जोंहा मा जोबलांगोन आरो जेब्ला जोङो बांद्राय गारि मथर सालायो बांद्राय पेट्रल डिजेल जोङो सावबाय थायोब्ला आरो औ नोंथां खोनादों ना नोंथां औ आरो जोङो नुबावो जोंहा मा बे गारि मटरजों जेब्ला सालायो अब्ला जोंना बै गारि मटरनिफ्राय जोंहा उखुन्दै गयो नोंथां खोनादोंना हेलौ औ जोंहा बे गारि मथरनिफ्राय जोंहा उखुन्दै जा ओंखारो बे उखुन्दैया जोंनि मा सोरगिदिं थानाय बारहावा जोंनि नेचारखौ बियो गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुयो आरो
औ
जेराव जोंहा बै पेट्रल डिजेल बायदिसि बिनिफ्राय जेब्ला जों गारि सालायो अब्ला बे खामगोन ना बे खामनायनिफ्राय जोंहा गाज्रि जा गेस ओंखारो बे गेसा बारजों बारजों मिक्स जानानै बिसे गाज्रि थासा थासारि सोमजिनायखौ जों नुहुरो आरो।
औ नोंथां
औ दा जोङो दिनै सावरायनानै जोबोर गोजोनदों । जा जोंहा मोनथि मिथिनो मोनदों आं नोंथांनिफ्राय जोबोर गोबां मोजां मोजां खोथा मिथिबाय। जेराव जोंहा गारि मथ थर ओ ओंखारनायनिफ्राय जोंहा मा मा मुलाम्फा जादों बा मा मा खहा जादों। दिनै आं मोनथियै खायसे खोथाखौ दिनै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हादों बेनि थाखाय आं नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावदो। ओ आरोबाव जोङो इयुनाव जोङो आरोबाव बेनिख्रुइ मोजां मोजांसिन खायसे खोथाफोर लानानै जोङो सावरायबावगोन।
औ
औ नोंथां
औ
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ औ नोंथां लोगोसेनो नों थाङा गावनि जा बेसेन गोसा समखौ आंनो दसे सम होननानै आंजों सावरायनायनि थाखाय।
औ औ
नोंथां गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन हर नोंथांनिसिमबो गोजोन हर